अ हलौ हेलौ अ हेलौ नोंथां
हेल'
हेलौ अ खोनादों जा
खोनादों
खोनादों ना नोंथां? अ खोनादों
अ
नोंथांजों नोंथांजों मोनसे गोनां आयदानि सायाव सावरायजागोन नामा ना नोंथां?
औ सावरायजागोन
अ ओ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बर'नि जि हाबानि नेमखान्थि बे हाबानि नेमखान्थिनि सोमोन्दै नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हाबा होननानै बुङोबाथ' खोनादोंना नोंथाङा
अ खोनादों नोंथां।
हाबा होननानै बुङोबाथ' जोंनि बर'नि।
नंगौ नोंथां।
थारैनो हाबा गोलावआव जोङो माने। होननानै बुङो आरो लोगोसेनो हाथासुनि हाबाया बे हाबा गोलावखौ खालामखांनायनि उनावबो हाथासुनिखौ खालाम
औ नंगौ नोंथां अ हेल' नोंथां अ खोनादों खोनागासिनो।